खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां
अ सम दं सम दंबथाय बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां।
जोंनाथ' बिदिनो बर'फोरनि ओ मैगंआ बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजै ओ मैथा थास' बिबार बिदि दं आरो बिदिनो जोङो थास' बिबारखौ औ संनोब्लाथाय जों गिबियावनो ओ बारिनिफ्राय नङाब्ला हाथाय बाजारफोरावबो मोनोना बिनिफ्राय जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनो हायो नङाब्लाथाय बारिफोरनिफ्राय खाना लाबोनानै ओ बिदिनो थास' बिबारजों जोङो बेदरबो बेदरजोंबो संजायो आरो बेनिफ्राय नाजोंबो संजायो। बिदिनो नाखौबो जोङो बेदरखौबो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनो हायो। ओ बिदिनो थास' बिबारखौ लाबोनानै मोजाङै सायनानै मोजाङै सुना बिदिनो बेदरखौबो मोजाङै सुनानै अरदाबाव अर जरायनानै सारायखौ जाननानै थाव होनानै बिदिनो बेदरखौ मोजाङै हालदै संख्रिनानै एवग्रोनानै लानांगौ आरो नोंथां।
औ
बेनिफ्राय मोजाङै एरलाय खोबलाय ओ एवनानै एवफ्रामनाया जायोबाथाय बेदरखौ हायखांना दोनखानांगौ आरो नोंथां। बिनिफ्राय सायनानै दोननाय थास' खौ सुनानै मोजाङै सुनानै सारायाव बिदिनो हालदै संख्रि होनानै जाननांगौ आरो बिदिनो एरलाय खोबलाय एरबाय थानानै। बि बियो एसे रबब्लाथाय दै होनांगौ आरो नोंथां। बेनिफ्राय जाब्रां फानलु देना देनानै होनांगौ। बिनिफ्राय दसे गोबौ गोदौ होनानै बिखौ बेयाव बेदर बेदरखौ एवफ्रामना दोननाय बेदरखौ होनांगौ आरो नोंथां। बिनिफ्राय दसे थानानै साखिनाय जायो आरो। बेनिफ्राय संख्रिया नांदोंब्ला थाय बेखौ खांनानै उनाव जानो हायो आरो। बिदिनो आरो अनला ओंख्रि दङ जोंहा। अनला ओंख्रिखौबो बिदिनो वा मेवाइजों जानो हायो। बेनिफ्राय बेदरजों नाजों जानो हायो आरो बिदिनो औवाखौ जोंहा बारिफोराव मोननाय जायो। बारिनिफ्राय खाना लाबोनानै मोजाङै सायनानै बिदिनो ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनोब्लाथाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ मोजाङै सुनानै दै सर'नो थाखाय दोनथ'नाय जायो। बेनिफ्राय उलार एबा दिेंखिखौबो सुनानै लानांगौ। बेनिफ्राय जोंहाथ' दाना ग्रेन्डार मेसिनफोर ओंखारबाय बेयावबो उननो हायो। बिदिनो उवाल आरो दिंखिया रानोब्लाथाय सुनानै दोननाय माइरंखौ दै सर'ब्ला मोजाङै देना लानांगौ। बिनिफ्राय जोंहा लाबोनाय औवाखौबो मोजाङै सायनानै सुनानै लानांगौ। बेनिफ्राय बेदर बेदोखौबो हाथाय बाजाराव मोनो नालाय।, बेनिफ्राय लाबोनानै जोंहा मोजाङै सुना लानानै बिदिनो अरदाबाव अर जरायनानै सारायखौ जानना लानांगौ। बेनिफ्राय अ थाव होनानै बेदरखौ। मोजाङै हा-हालदै संख्रै होनानै एवफ्रामना लानांगौ। बिदिनो एवफ्रान्नाया जाब्लाथाय हायखांना दोनथ'नानै औवाखौ होनाय जायो। ओमफ्राय औवाखौबो मोजाङै खोबलाय एरलाय एरबाय थानानै दैया रानोब्लाथाय दै होनांगौ आरो नोंथां। बिनिफ्राय दसे थानानै दैया ग्लब ग्लब गोदौब्लाथाय देनानै दोननाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ। बिनिफ्राय लाथा खायोब्लाथाय सागंजों सानानैबो होनो हागौ आरो नोंथां।
औ।
बेनिफ्राय एवफेरामना दोननाय बेदरखौ होनांगौ। बिदिनो
संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनानै नांदोंब्लाथाय खांना-खांनानै उनाव जानो हायो आरो नोंथां। बिदिनो आरो जोंहा मैथा ओंख्रि दोंबावो। मैथाखौ जोङो एवना नैबे बो जानो हायो। मैथाखौ नाजोंबो जानो हायो। बेनिफ्राय मैथाखौथ' जों हाथाय बाजारावबो मोननाय जायो, बारिफोरावबो थायो गाबागाव न'आव। बे बिदिनो मैथाखौ एवना जानोब्लाथाय जोङो गिबियावनो मैथाखौ मोजाङै सना लानानै
मोजाङै सुनालानानै अरदाबाव अर जरायनानै सारायखौ जाननानै थाव होनानै बिदिनो सुना दोननाय मैथाखौ होनानै मोजाङै एरै एरबाय थानांगौ बिनिफ्राय एरखांनानै
बिदिनो मैथा गोजाबो जानाय जोंङालाय जोंहा बिदिनो एरबाय थानानै बिनि दैया रानोब्लाथाय दै एसे होनायाव आरो हायो आरो बिनिफ्राय दैया रानब्लाथाय दैया एसे रानब्लाथाय साखिनानै खांनानै उनाव जानो हायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव एसे ओ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बिब्दिनो जोंहा बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथाय जोंहा गोबाङानो दङ जेरै अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, नाफाम, गांजेमा बाथोन, खांख्राइ बाथोन। थास' बिबार बेफोर गासैबो बर' फोरनि मैगंआनो ओंख्रिफोरा बे फोरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन दंबावो। आं दा गिबियावनो बुंग्रोनोसै अनला ओंख्रिनि अनला ओंख्रिखौ जोङो संनोब्लाथाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ सुग्रोननाय जायो आरो थुनानै माइरंखौ सुना दोनथ'नानै जोङो। ओ उलार एबा देंखि खौ सुनानै दोनथ'नाय जायो बेफोरो दैफोरा रानस्रोयोब्ला बे माइरंनि दैयाबो सर'योब्ला जों बेखौ देंखि एबा ओउलाराव देनो हायो आरो। आरो बेवहाय नङाब्लाबो दानाथ' ग्रेडार मेसिनबो ओंखारबाय बे ग्रेन्डार मेसिनाव जोङो उननो हायो आरो जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ बेयाव उनना लाखांनानै जोङो अनला ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोङो अनला ओंख्रिजों उम बेदरखौ जाखायोआनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो ओ बेदरखौबो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोबाय नङाब्लाबो जोंहाथ' गामि ओनसोलनि ओ सुबुं माहारिफोराथ' मानसिफोराथ' जोंना दाउफोरखौ फिसिफायोआनो बे दाउखौबो जों बुथारनानै जानो हायो। बे दाउखौ बुथारनानै मोजाङै गांफोरखौ बासिनानै जोङो मोजाङै गोदानानै जोङो बेखौ साफा सुना लाग्रोबाय सुना लाखांनायनि उनाव अर जरायनानै सारायखौ जानखांनानै जोङो बेदरखौ एवफ्रामनाय जायो। एवफ्रामनानै बेदरखौ हायखांथ'नानै दोनो आरो जोङो औवा मेवा जोंबो जानो हायो। अनला ओंख्रिखो आरो बासिगिजोंबो जानो हायो। बेबायदिनो जों बासिगिजों जानोब्लाबो बासिगिखौबो जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनाबो लाबोनो हायो एबा ननि ब याव थायोब्ला न'नि बारिफोरनिखौबो जोङो खानानै मोजाङै सुनानै बेखौ जोङो सारायाव ओ खारै संख्रै होखानानै जोङो थुग्लिलाय एरलाय एरबाय थानांगौ। ओ बेयाव दै एसे ओंखारो बे दैया रानोब्लाथाय जोङो। दैखौ होनो हायो आरो। जोङो दैखौ होनानै दसे गोबाव गोदौ होबाय जोङो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला जोङो ओ माइरं गुन्दैखौ जोङो। फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो आरो जों बेबायदि सारना होखांनानै जुदि बे फ्रि फ्रि सारनायाव माबाफोर लाद्रा लाद्रि एसे नुयोबा अन गुन्दैखौबो लाद्रा खानाय बसा नुयोब्ला जोङो एसे साना होनो हानाय जायो आरो जों साखांनानै जोंङो ओ बेदरखौ होनाय जायो आरो बेदरखौ होखांनानै जोंङो। ओ बानलु जाब्रा ओ हाइजें बेफोरखौ जोंङो। देनानै होनाय जायो आरो होखांनानै जोंङो। दसे गोबाव गोदाव गोदौ होनानै जोंङो बेखौ साखिनाय जायो खारै संख्रि बेफोरो नांङोब्लाथाय जोंङो खांनाय जायो आरो साखिना सानै नांङोब्ला जोंङो खांबाय बेनि उनावहाय जोंङो। नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौबो जों हाथाय बाजारनिफ्रायबो लाबोनो हायो बेबायदि। बिदि जोंङो हाथथाय बाजारावबो नारजि फोरानखानायबो मोनो आरो फोरान थानायखौ लाबोब्लाबो गोथांखौ लाबोनानै फोराननो हायो। आरो जोंनाथ' गामि ओनसोलाव फाथोफोरखौ एसे एनै फोखायोआ बारि खनायाव जानो आन्थाखौ बेखौबो जोंङो खानानै सान्दुुंआव फोराननो हायो। फोराननानै जोंङो रानोब्लाथाय बेखौ जोंङो थाराखौ मोजाङै बासिनानै दसे सोमहाबनाय जायो सोमहाबखांनायनि उनाव मोजाङै साफा सुनानै जोंङो। ओ जरायनानै आरो जोंङो नारजि होनोब्लाथ' अमा बेदर बेदजोंसो जाखायो अमा बेदरखौ जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायनो लाबोनानै बे बेखौबो साफा सुबाय साफा सुखांनानै जोंङो अर जरायना सानाय जाननानै जोंङो। बेदरखौ हालदै संख्रि होनानै खोबलाय एरलाय एवफ्रग्रोनाय जायो। बे अखा होखांनायनि उनाव बेखौ बेदरखौ हायाखांथ'नानै जोंङो नारजिखौ होनाय जायो। सारायाव नारजिखौ होनानै जोंङो ना खारै होनानै जों खोबलाय एरलाय एरबाय थायो आरो बेयावहाय दै एसे ओंखारो बे दैया रानोब्लाथाय जों दैखौ होनाय जायो। दैखौ होखांनानै जों गोदौ होनोनाय जायो दसे गोबाव एसे गोबाव गोदौखांनायनि उनाव जोंङो साना होयो आरो जोंहा ओ नारजि ओंख्रियाव ओ संख्रिखौ होथ'नाय जाया मानो होनना बुङोब्लाथाय ओ संख्रि होयोब्ला गेब्लेनो नागिरा बेनिखायनो जों संख्रिखौ होथ'नाय जाया बेनि खायनो संख्रि होआलासिनो दसे गोदौ गोदौ होनानै जोंङो सानाय जायो साखांनायनि उनावहाय जोंङो बेदरखौ होनाय जायो आरो गेब्लेब जों बेदर खौ होबाय होखांनानै दसे गोबाव गोदौ होबावनाय जायो। गोदौहोखांनानै जोंङो बेखौ साखिनाय जायो संख्रि खारै बेफोरो नाङोब्लाथाय जोंङो। बेखौ खांनाय जायो आरो आरो जोंहा मैथा ओंख्रि मैथा ओंख्रिखौबो जोंङो साम'जोंबो लानाय जायो साम' लेदायजों साम' गिदिरजों साम'खौ जोंङो दुब्लिफोराव एबा हाथाय बाजाराव बायना लाबोनानै साम' गिदिरखौथ' जोंङो ओ बे सिमनि बेदरखौ जोंङो एरख्ल'यो एख्ल'नानै मोजां खिनि खौ जानो दोनो आरो गाज्रिखिनिखौ जोंङो गारो गारनानै बेखौबो जोंङो। संख्रिजों मोजाङै साफा सुग्रोना लानाय जायो सुखांनानै बेखौ सुखांना दोनथ'बाय आरो जों मैथाजों जागोन नालाय मैथाखौबो जों हाथाय बाजारनि फ्राय लाबोबाय लाबोखांनायनि लाबोबाय नङाब्लाबो जोंहा बारिफोराव थायोब्ला जों बारिनिखौबो खानानै बेखौ मोजांङै सायनानै हाजोबनानै ला खांनायनि उनाव बेखौ मोजांङै सुबाय सुखांनानै जोंङो। ओ-गिबियावनो ओ- अरसो अरखौ जरायनानै सारायखौ जाननानै जों थाव होनाय जायो। थावा दुङोब्लाथाय ओ-बेवहाय जोङो पियास होनानै। ओ-साम'खौ जोङो एवफ्रामग्रोनाय जायो एवनानै। ओमफ्राय जोङो ओ-बे मैथा सायना ला हानायखौ जोङो होनानै बेजों जमा। एवनाय जायो आरो एवफ्रामनाय जायो हालदै रं होनानै। एवफ्रामखांनानै जोङो। दै होनाय जायो दै होखांनानै जोङो दसे गोबाव गोदौ होनानै बेखौ। रानहोजोबो आरो जों लाथो थो खालामनानै बाथोन बायसा बेखौ जोङो। साखिनानै संख्रिफोरा नाङोब्लाथाय जोङो लाथो थो फोराननानै जोङो। बेखौ जानो हानाय जायो आरो। जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखि